औ खुलुमबाय नोंथां जों बेलासे समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय गिबियावनो
गोजोननाय थाबाय नोंथां
आं नोंथांजों दान्दिसे सम जोंनि बिगियान जुग आथिखालाव बिगियान जोगानायनि जानायनि सोमोन्दै जोङ मा खहा जादों एबा मा जो मुलाम्फा मोननो हादों बेनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा आङो नोंथां नोंथांजों सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दान्दिसे दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां नोंथां औ नोंथाङा
औ नंगौ नंगौ जोंनिया बिगियान जौगानाय होननानै बुङोब्ला जोंङ आथिखालाव जोङो गोबां नुबोगासिनो नङा होनोमब्ला नोंथाङां जोङो जेरै जों जेरै गोदोनि समाव जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो थांनो गोनां मोनब्ला जोङो मोसौ गारि एबा आथिंजोंसो जोङो थांनो गोनां जायोमोन जेराव जोङो गोबां सम लायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो आथिखालनि बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो दिनै गारि मथर दिहुुननो हाबाय जोङो गारि मथरनि थाखाय जोङो हान्थिनानै दा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायाव जोङो गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो सहैनो हानाय जानानै फैबाय बेनि अनगायैबो जोङो लैथो गेजेराव थानाय जा दिप गेदेर गेदेर दिप बेफोराव जोङो गोदो सानस्रिनानैथ' जोङो बारनो हानाय जायामोन बेनिखायनो जोङो बै जायगासिम जोङो सहैयाखैमोन आरोना नाथाय आथिखालनि मुगायाव ज जों दै लाम जों हान्थिग जोङो जाहाज बानायनो हाबाय जायनि जाव जोङो बैफोरबायदि थाखुमानानै थानाय जोङो दिपफोरखौबो जों दिनै हान्थिनानै एबा बेफोराव मोनहैनानै जोङो दिनै थाग्रा खुलि जोङो सुबुङा थानो हानाय थाग्रा खुलि जोङो लुनो लुनानै बयाव रायजो जानायबो जानो हाबाय आरो ना बिनि अनगायैबो जोङो अख्रां साजों बिरनाय जा बिरखं जोङो आथिखालनि मुगायाव जोङो बानायनानै हानि गेजेरावनो जोङो गोबां सम लानाय से हादोराव जोङो जोंनि हादोरनिफ्राय जुदि गुबुन दाबसे हादोराव जों थांनो गोनां जायोमोनब्ला जोङो गोबां सम लायोमोन एबा गोबां सानबो लानो हागौमोन नाथाय आथिखालनि समाव जोङो थाम एबा ब्रै घन्टानि गेजेरजों जोङो बिरखं सायाव जनानैनो जोङो दान्दिसे समनि गेजेरावनो जोङो गुबुन दाबसे हादोरसिम जोङो दिनै मोनहैनो हानाय जानानै फैदों बिनि अनगायैबो जोङो बेराफारसेथिं नायनो थांबावोब्ला एबा सावरायनो थांबावोब्ला जोंनिया आथिखालाव बयनिबो आ आखाइ आखयावनो जा मोननो हानाय जोंनिया जामबुं मबाइल दिनैथ' इन्टारनेटनि जुग नालाय जोङो गोदोनि समाव इन्टारनेट मबाइल फन गैयियाव जों‌ गोजानाव थानाय सासे सुबुंजों जोङो सावरायनोब्ला जोङो लाइजामसो लिरनो गोनां जायोमोन जे लाइजाम जाम लिरनायाव जोंनिया जोबोर खस्थ' एबा जाब्रब थायोबा जाब्रबथाय एबा जाथायफोरजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन जेरै अ नोंथाङा हरनाय लाइजामा बै बिथांनिसिम माब्लाबा समाव सहैयाबो जानो हागौमोन आरो सहैयोमोनब्लाबो गोबां दिन एबा गोबां साननि उनावसो बिथांनिसिम बै लाइजामा सहैयोमोन नाथाय आथिखालनि समाव जोङो मबाइल फननि गेजेरजों इन्टारने इन्टारनेटनि जुगाव जोङो दिनै दान्दिसे समनि गेजेरावनो जोङो बिथांजों गोसोनि खोथाखौ सावरायलायनो हानाय जोङो जानानै फैदों आरो बिनि अनगायैबो जोङो बेराफारसेथिं आरोबाव जोङो जोर जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों जेराव जोङो देहा फाहामथाय होनाय जोङो सावस्रि फाहामथाय होनायनि सायावबो जोङो गोबां दिनैनि समाव जौगानायखौ नुनो मोनदों जेराव आं बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सम समाव जोङो मोदोमनि सायाव जानाय बेराम जेरै लोमजानायफोरखौ जोङो फाहामनो हानाय जादोंमोन नाथाय बिखानि सिङाव जानाय बेराम एबा उदैयाव जानाय अन्थाइ एबा गिदिर गिदिर बेरामफोरखौ जोङो फाहामनो हायामोन नाथाय आथिखालनि बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो दिनै एक्सरे मेसिन एबा गोबां नुनो गेदेर आरो गोजान दाजेमफोरखौ जोङो दिनै दिहुननो हानानै जोङो बिखायाव जानाय अन्थाइफोरखौ जोङो दिनै फाहामनो हानाय जानानै फैदों आरो बेयो मोनसे गोग्गाथावनि बाथ्रा आं नोंथांनाव सोंनो सानो नोंथाङा नुनाय नोंथांनि नोजोराव गोग्लैनाय बिगियान जौगानायनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां सरासनस्रायै दा जोंहा दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोराव जोङो बिदिनो दुब्लिफोराव माइ गायनाय बिदिनो दुब्लिफोराव हालेवनाय बिदि नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां गोदोनि समाव मानसि मानसि मानसि सासे जाया बिदिनो हालेवनानै मोसौ मोसौ सिगाङाव मानै थागोन बेबायदि हालेवनाय नुयोमोन नङा होमबा नोंथाङा बेफोरखौ दानि दानि दानि गोदान मुगायावथ' जों नुनो मोनला बेबायदिनो बेबायदिनो जौगानायनि जौ गियानारि जौगानायनि जाहोनाव जों बेफोरखौ नुनो मोनला बेयो फारसेथिं मोजांबो जादों फारसेथिं गाज्रिबो जादों दा मोजांनि सावरायग्रोनो
औ मोजां मोजां औ औ
दा जोंहा जिहेथु
गोदोनि बायदि हालेवोमोनब्ला जोंनिया गोबां सम नांगौमोन माइ गायनायफोराव उ बेनि बिनिफ्राय सानफ्रोमबो मानसिबो नांबाय थागौमोन बा मोसौआबो बेसे खस्थ' खस्थ' मोनगोन नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो ट्रेक्टर औ ट्रेक्टर जिहेतु बिगियान जौगानाय आरो फोर बे ट्रेक्टरखौ दहनो हाबाय ट्रेक्टर ट्रेक्टरजोंनो जोङो बेबायदिनो खम समनि समावनो गोबां एवनानै सानसे बा साननैनि गेजेरावनो जों न'खरनि गोबां हाफोरखौ गायनो हायो बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो जोङो हानाय माइ माइ गायखांनायनि उनाव हानाय समावबो जोङो गोबां बेबायदिनो ओ बेबायदिनो आगजुफोर नुनो मोनो जे थ जों हानो समाव गोदोनि समाव मानसिफोर नांगौमोन
नंगौ नंगौ।
दा नाथाय मानसि नांला नानाय एबा माइखौ हाखांनायनि उनाव नानायावबो जोंहा मेसिंजों नो नानो हायो खम समनि गेजेरावनो थाब थाब बेबायदिनो जाहा ओ खामानिफोरा खम समनि गेजेरावनो जायो आरो थाब थाब जायो बेनिखायनो जों फारस मो जां जायो होननानै सानो नाथाय फार जों ओ फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोंहा खहाबो जायो जे खहाबो जादों जिहेथु जाहा गामिनि ओ सुबुंफोरा। बा न'खरनि मानसिफोरा एसे बादुला जाहां जालांबाय। नोंआ होमबा। मावनो बायो दानि मानसिफोरा जे सान्दुं ओखारनो हाया बेबायदि जायो नोङा नोङा ओमबा नोथां माने। थाङोब्ला फारसेथिं जोङो देहायारि देहायारि थिग नोङा होनना बुंनांगोन जोहा दे-देहारि सावस्रियानो जा गोगो नङा होनना बुंनांगोन। ओ दानि जुगाव बेफोरबायदिनो। ओ एसे खस्त'आ कम जाबाय नालाय बेनिखायनो जोङो एसे बानायस बानायफोरा थाब थाब फैयो आरो जोंहा था खम समनि गेजेरावनो जानायखौ जेहेतु।
थारैनो ओ बिनि औ नोंथांजोंङो बिनि अनगायैबो। जोङो गोबां बिगियाननि जोहै जोङो। गोबां ओ गोह ओ गाज्रि गोहोमाव एबा गाज्रि ओ जानाय जोङो नुनो मोनदों जेरै जोङो गारि नांगौनि थाखाय जोङो गारि मथरखौ दिहुनदोंमोन। एबा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम थांनो जोङो गारि मथरखौ दिहुनदोंमो नाथाय ओ आथिखालाव बैफोरबायदि गारिखौनो जोङों ओ सा गं-गंसे न'खराव जोङो। गंनै एबा गंथाम हालागै जोङो ओ बाहायनायनि थाखाय दिनै जोंनि आबहावाया बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दैनि थाखाय जोंनिया दिनै आबहावाया गेब्रेंनो हमदों आरो। बिनिफ्राय जोङो। इन्टारनेटनि दिनैथ' जोङो इन्टारनेटनि जुग एबा मबाइल फन एबा इन्टारनेटजोंनो जोङो दिनै। ओ समखौ बा हेंगार हरो। बिनि ओ बिफोरबायदि न' मानसिफोरा सुबुंफोरा न'फोरावनो न' सिङावनो थानानै मबेल नायनाय एबा न' सिङावनो ओ टिबि मबाइल एबा कम्पिउटार फोरजोंनो गोमो हाबनानै थानाय आरो मबाइल इन्टारनेटखौ गोबां बाहायनाय आरो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो गोबां ओ बेफोरबायदिनो गोदोर गोदोर टावारफोर गायसननायनि जाउनाव दिनै ओ जोंनि मिथिंगानि जा ओ दाउसिन दाउला एबा एम्फौ एनला फिसा फिसा एम्फौ एनला बेफो फोरो दिनै ओ रेडियेसननि थाखाय गोमालांनो हमबाय आरो दाउफोरा। औ। दाउफोरा बिदै दैनो रोङि बेफोरबायदि गोबां जालांबाय आरो दाउफोरा थैनो हमबाय आरो खायफ फाया गुबुन हादर फारसे दिनै बिरलांनो हमबाय। जायनि जाहोनाव जोङो मि बे बुहुमाव जोङो बे मिथिंगायाव जोङो सासेया गुबुन सासेनि सायावसो सोनारनानै जोङो थांना थायो नालाय। जोंनो एम्फौ एनलाखौबो नांगौ। एबा दाउसिन दाउलाखौबो नांगौ मानोना ओ एम्फौ एनला ओ एम्फौ एनला बांद्राय जायोब्ला जोंनिया दाउसिन दाउलाफोरासो बे आबादफोराव एम्फौ एनलाखौ जानानै जोंनि आबादखौ रैखा खालामो ओ बेफोरबायदिनो दंफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव जोंनो दंफां लाइफांखौ नांगौ मानोना ओ दंफाङासो जोंनो मोजां बारहावा होयो जोंनि कार्बन डाइ अक्साइदखौ बियो जानानै जोंनो अक्सिजेन गेसखौ हेंगारो बेनिखायनो जोङो। सासेया गुबुन सासेनि सायाव जोङो सोनारनानै बे मिथिंगाया थांनानै दङ बेनि। ओंखायनो जोंनो ओ दंफां लाइफांखौबो नांगौ आरो दाउसिन दाउलाखौबो नांगौ। बे दाउसिन दाउला जोबलांनायनि जा। जाउनाव दिनै जोंनि हाफोरा आबाद मावग्रा जा हाफोर फोर थारफोर बियो दिनै। खौरां जानो मोनदों हमदों आरो। अखानि बिबाङा दिनै खमायलांनो हमदों आरोना बेफोरबायदि गोबां ओ जाब्रब। हाथायफोराव जोङो दिनै मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो। सुबुंफोरा गोबां बेमार आजाराव दिनै गोग्लैनो गोनां जादों नोंथाङाबो जा बिगियाननि जोहै खहा जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिनाय फंनैसो खोथाफोर आं नो फोरमायनो हागोन नोंथां
औ नोंथां गोदोनि समाव जोंहा बिदिनो मो सौ गारि सालायोमोन नालाय दाथ' आरो बेबायदिनो गारि मथर फैबाय गारि मथर फैनायनि थाखाय जोंहा लामाफोरखौ मोजां मोजां नांगौ जाबाय बेबायदिनो लामा बानाय जायगा नांगौ जाबाय जायगानि थाखाय जों दंफां लाइफांखौ दाननो गोनां जायो जों दंफां लाइफां नाथाय जों बेखौ दानबाय बेनिफ्रायथ' जोङो गायफिननायावथ' एसे गायफिननानै रज'नायाव एसे जोंहा एसे गोबावाव सम नांगौ बेबायदिनो गेजेर समावनो बे बिफाङानो थैना होनो बाहायो बेबायदिनो जोंहा गिदिर गिदिर दंफां थाखानायफोरखौ दानो दानोब्लासो जहा कार्बन डाइ अक्साइदखौ जिहेतु दं फां दंफां लाइफांफोरा जायो बे एसे माने कार्बन डाइ अक्साइदआ गोबां जायो। बेनिफ्राय दंफां लाइफांफोरा बेखौ जाजोबनो हाया बेबायदि जायो। बेनि थाखाय जोंहा गोबां बेमार आजारफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोंहा बेनिफ्राय न'फोर लुयो गोबां दानाथ' आरो गोबाङानो हानि न'आव थाला। जिहेथु गोबां न'आव गिदिर गिदिर लुयो इटाजों बानायनाय बेफोर बेफोरनि थाखायबो जोंहा जायगा नांगौ जायो बेयावबो दंफां दाननाय जायो बेबायदिनो जोंहा गा ज्रि बारहावाफोरखौ जोङो सुस्रांनायनि लामाया खमायलांगासिनो नाथाय जों गाज्रि बारहावाखौ ओ बार बारायनायनि लामाखौसो दिहुनगासिनो दं बेबायदि आं सानो आरो नों थां जेहेथु जोंहा बेबायदिनो गोब्रा गिदिर गिदोराराना कारखाना बानायो कारखानाफोराव जोङो गारिनि पार्टसफोरा गारिनि बायदि बायदि ओ पार्टसफोरा जोंहा बेयाव बानाय जायो। नाथाय बिखि गाज्रि गाज्रि बार बार ओंखारो बा थुङा ओंखारो बेफोरखौ जोंहा जोंनि बारहावायाव गोबां बारहावाखौ गेब्रें होयो बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो जोंहा गोबां खहा जायो होननानै सान खहा जादों होनना सानो आरो आं नोंथांनि गोदोनि समा मोजांमोन ना दानि समा मोजां होननानै सानो
गोदोनि समाव जोङो मोनसे खामानिखौ मावनायाव जोङो गोबां सम लायोमोन आरो जोंहा आखाइ आथिंजोंनो मावनानै जों मेसो मावथि जोङो गोदोनि सुबुंफोरा एसे मावथिमोन नाथाय आथिखालनि सुबुं फोर एसे बादुला जालांनो हमदों जिहेथु जोंनिया बिगियान जौगानायनि जोहै गोबां मेसिनफोरानो जोंनिया दिनै खामानि मावनो हमदों बेनिखायनो गोदोनि सु बुंफोरा जोबोर मावथिमोन आरो बिथांमोननि देहा एबा सावस्रिया जोबोर गोग्गोमोन बिथांमोना सेजौ बोसोर रालागै थांनानै थायोमोन नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरखौ जोङो ब्रैजि एबा द'जि बोसो सोरनि समावनो जोङो लाइमोन समावनो जोङो दिनै रुंसारि रुंसारि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो आरो। जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।